दा खोनादों ना नोंथांआ?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हम- नायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों एसे जोङो दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
औ नोंथां दैज्लां बोथोर बुंबाथ जोङो बेवहय गोबां अखा बांखा हानायफोरखौबो जों नुनो मोनो। आरो आबाद फोथार फोरावबो जोङो ओ बायदि रोखोमनि माइ आबाद मावनाय खौ नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रो खोमनि औ आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे ओ जा नोंथाङा जा सोंबाय आंखौ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ जोङो बायदि रोखोमनि माइ आबादानो जा मैगं थाइगं एबा बिफां लाइफां गायो बा फिथाइ सामथायाइ बायदि रोखोमनि गायो आरो जोङो आरो जोङो दैज्लां औ दैज्लां बोथाराव जोङो गिबियाव जोङो। माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो ओ माइ आबादखौ जों दैज्लङावल नङा मेसें बोथोरावबो मावनाय जायो नाथाय दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबादा आलदा आरो ओ मेसें बोथोराव मा ओ मावनाय जा माइ बेफोर आलदा जायो आरो माइआ आलदा आलदा जायो आरो आरो जोङो गिबियाव औ गिबियाव जोङो माइ आबादखौ मावग्रोनो गोनांब्ला जोङो माइग्लि माइ एबा माइ बोराइ जोङो सोमना दोननांगौ जायो आरो बेखौ बेखौ जोङो फाथ- ओनि बस्थायाव सो- सोनानै जोङो गोरायै खाब- थुमनानै जोङो बेखौ ओ दैयाव एबा फुख्रि एबा ओ गावबा गावनि नआवथ फख्रिया थाखायो नालाय फ्राय बांसिन नआवनो बेयाव सोमनानै जोङो बेखौ साननै सान- थाम बिदिनो हरसेबा हरनै बिदिनो दोननानै जोङो बेखौ बोखांना लाबो बोखांना लाबनायनि उनाव जोङो ओ बे ओ थायसे जायागायाव दोनथुमो आरो दोनथुमनानैखौ एसे फेनलाना होयो आरो जाहाथे बेयो गाजा सुयो गाजा सुयो बा गाजा अरो आरो सुग्लियो बिनि थाखाय औ नंगौ बेखौ जों गाजा सुब्ला एबा गाजा अरबासो जोङो फोथाराव फोनो हागोन नालाय जोङो माइ महर मोनगोन बेनि थाखाय जोङो ओ बेखौ गाजा अरनो होयो आरो बेखौ जोङो ओ फाथोनि ओ जे बिलाइ एबा ओ थालिर बिलाइजों जोङो खोबसिनना दोननाय जायो आरो बेखौ जाहाथे बे एसे गरम मोननानै एबा गरम फाब मोननानै गाजा सुग्लियो बेनि उनाव जोङो औ औ खौ जोङो जा बेनि उनाव जों एवनाय फोथार जा एवनाय फोथार बे फोथारा एबा लोथो लोथो एबा बुर बुर बिदि गुरै जानांगोन आरो बेखौ फोनो थाखाय आरो बेनि उनाव जों बे जा गाजा अरनाय माइग्लि बेखौ जोङो बे फोथाराव लांनानै फोहैनाय जायो आरो बेनि उनाव बेयो गोर ओ गोरलै बिलाइ खिलियो खिलिनानै बे खोथिया महर लायो आरो दा बिनि उनाव जोङो औ बेलेग मोनसे फोथाराव बेलेग फोथाराव जोङो एवनानै बे फोथारखौ बेखौबो एवनानै ओ मोजाङै एवना लानानै जो बेयाव बे खोथियाखौ जो- जोङो फुनानै बे फोथार मोनसेयाव गाहैनाय जायो आ रों बेयावबो नाथाय गोदोनि जुगाव जोङो ओ बिदिनो सावरि जायोमोन आरो माइ गायनायानो जा खोथिया फुनायानो जा सोरबा सोरबा न'बा थांनानै सावरि जायो बे दाबो बिसोरनाव थांनानै सावरि जालायोमोन आरो आरो नाथाय दानि जुगाव रांखावरि नङाब्ला बेफोर आबादखौबो मावनो हाया बायसा आरो बिदिनो आरो ओ बिदिनो आरो ओ बेखौ औ नंगौ बिदिनो माइखौ गायैनाय जायो गायखांनायनि उनावबो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो जे बियो बिबार खिलियो जौखांनानै बिबार खिलिखांनायनि उनाव बेयो माइ महर लायो माइ फिथाइ ओंखारो आरो बेखौबो मोनहोनांगौ जायो मोनहोनानै जोङो हानानै न' फारसे लाना फैयो आरो बे माइखौ आरो लाना फैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ट्रेक्टर एबा मिसिनजों नायो यो आरो गोदोथ' जोङो मोसौ हालिजोंनो नानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगा एसे आलदा नालाय मिसिं उनावबो ओंखारबाय बिनि थाखाय जोङो मिसिनजोंनो फ्रायानो मिसिंजों नायो आरो आरो बे जा माइ बेखौ ना नाखांनानै जा माइखौ नाखांनानै बेनि माइ बिलाइ ओंखारो बे माइ बिलाइखौबो जोङो बायदिसिना जिब जुनारनो बेनि आदार एबा दाना महरैबो बाहायो आरो जेरै मोसौनोबो बाहायो बेखौ जों जिगाब होननानै मिथियो आरो ओ औ औ नंगौ बे खौ जोङो मोसौ एबा जिब जुनारनो हो आरो फ्राय बिनि उनाव होखांना जों मं माइखौ जोङ फाख्रियावाखथ' माइ आबाद मावदोंब्लाथ जो बे माइ फाख्रिथ' बयनिबो न'खराव थाखागोन नालाय ओायनो बे माइ फिथखौ ज फाख्रियाव दोनथुमनाय जायो आरो दोनथुमखांनायनि उनाव जा ओंखाम ओंखामनि गोनांथि जागोन ओंखाम एबा माइरंनि बेखौ जोङो जा माइखौ फाख्रिनिफ्राय दिहुननानै जोङो बेखौबो बिदिनो जे गोदोनि दिनाव उवाल एबा दि खियाव देनानै दिहुनोमोन आरो दा गोनोखोआिमुवा बेयाव जोङो मिसिनजों मिसिनजों दिहुनो आरो दिहुनखांनायनि उनाव जों बेखौनो माइ माइरं मोनो जा बे माइखौबो सौखांनायनि उनाव जा जुजाय माइनि जुजाय ओंखारो बिगाब बे बिगाबखौबो जोङो ओ अमा अमानि दानायानो जा बोरमानि दानायानो जा बेफोराव बाहायो आरो जों बेखौ आरो जों बेखौ खाफााखानि न'खरा फानोबो आरो बेखौ हाथाय एबा गलाफोराव एबा खाथि खालानि मानसिफोरानो बायखांनानै लाङो आरो बिदिनो आरो बेनि ओंखामखांनानै जा बे ओंखामाथ' मानसिनो मानसि एबा सुबुं जिउआरिनो बे गोनां थिथार आरो बे नङाबा सुबुंआ थांना थानो हाया बेफोरदि आरो नाथाय ओंखाम खौ ओ जोंनि बे औ जोंनि बे ओनसोल एबा जोंनि बर'फोरा बांसिन जायो आरो ओंखामखौ बेलेग हारि एबा बेलेग माबाफोरा बेलेग जानाय जायो जेरै रुथि अनु बेफोरखौ बांसिन जायो नाथाय जोंनियाव बे ओंखाम आरिखौ बांसिन जानाय जायो आरो
थारैनो नोंथां।
ओ गोदो ओ जोङो बोथोरजों सोलिनाय बोथोरजों सोलिनाय बा बोथोरजों जा अखा हायो बे अखाजोंसो गायनाय जायोमोन माइ आबादखौ नाथाय दानि जुगाव माइ ओ अखाफोराबो एसेबांखि हाबांला नालाय बेनि थाखाय जोङो ओ मिसिं लागायनानै दैमा एबा फुख्रिनिफ्राय दै सानानै जोङो गायनाय जायो आरो ओ
नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङा बुंनाय बाय दिनो औ नोंथां। जोंनि जायगायावबो बेदिनो जोङो माइ आबादखौ गोबाङैनो दैज्लां बोथोराव मावनायखौ नुनो मोनो दै ज्लां बोथोराव जिहेथु जोंनो माइ आबाद मावनो थाखाय बे दैनि गोनां थि जायो स' दै खौ जोङो गोबाङैनो दैज्लां बो बोथोराव मोननाय जायो बेनि बेखायनो जोङो गोबाङैनो माने दैज्लां बोथोराव मावो आरो बेलेग बोथोरफोरावबो मावो बेनि अनगायैबो जोङो गोबांखौनो ओ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिन मावनाय नुनो मोनो बे दैज्लां बोथोराव गोबाङै फोथारफोराव दै जमा जानानै थायो आरो बैफोर दैफोरखौनो जोङो लाखिनो थाखाय दुब्लिफोराव गोबाङै गेजेर गेजेर फिसा फिसा दब्लाय बनायो आरो आलि होनानै दैफोरखौ ज' ज'यै लाखिनाय जायो। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै जोंहा आबाद मावनाय एबा आबाद मावनायाव जोंनो बै खोथियानि गोनांथि जायो बे खोथियाखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो फोना लाग्रोयो। आरो फोना लाखांनानै जेब्ला बे खौ फुनो गोनां जायो अब्ला जोङो गामिनि एबा जोङो सेंग्रा एबा सिख्ला मानसिफोरखौ जोङो लिंथुमनाय जायो लिं थुमनानै जोङो बै खोथियाखौ फुना लानाय जायो आरो फुखांनायनि उनाव जोंनो गायनो थाखायबो जोंनो मानसि नांगौ जायो। आरो बे गायग्रा हा खौ जोङो गिबियावनो ट्रेक्टरजों एबा जोङो मोखौनि हालिजोंनो एवना लानायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङो औ मानसिफोरखौ एबा जोंनि जायगायाव गोबाङैनो ओ हिनजाव मानसिफोरखौ एबा सिख्ला सिख्लाफोरखौ गोबाङै जोङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय माइ गायनायनि सोलाय जोङो गोबाङैनो बिसोरनो बेटन हरनाय जायो। आरो बेदिनो बिसोरो औ माइखौ माइखौ गायलाङो सोरबा गुबुं गेसें बिदि गायो ओ जोङो जायगा लानानै जाय गा बेवहाय बोरि जायगाबो थायो आरो जोंनिया गोथौ जायगा थायो जोङो गोथौ औ गोथौ हाफोराव जों गोबाङैनो रनजित माइफोरखौ गोबां मावनाय नुनो मोनो मानो होनबा रनजित माइआ गोबां जायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो रन्जितनि अनगायैबो जोसा माइब्रा एबा बेनि बंगबन्धु आरो गोबां दङ बिदिनो सानथ्रहायि बिदि जोङो माइफोर खौ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेब्ला जोङो बैफोर माइयाव गायखांबाय गायखांनायनि उनाव जोंहा बायदि रोखोमनि हाग्रा एबा जोङो बुंनो थाङोब्ला बेवहाय नाङि मुवाफोर रजनो हमो बैफोर रजनायखौ जोङो गेजेर गेजेर फुना होनांगौ जायो नङाब्ला जोङो दानिया रायन औ हासार फोरबो मोनो बेफोर हासार एबा मुलि बायदिफोरखौ मोनो बेफोरखौ जोङो सारनानैबो जों बे नाङि मुवा जेनेबा बिफां फिसा फिसा रजनायफोरखौ जोङो आत थारनो हायो आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जेब्ला बे माइ आबादा जोंनिया माइआ गोजौ जागोन आरो बेवहाय फिथाइफोरा थाइनो हमगोन बे समावबो जोङो हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला बै फिथाइया जोंनिया मोजां साबसिन हामसिन जाथो होननानै जोङो हासारखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो बेयो जेब्ला मोनो मोनबाथाय जोङो गोबांखौनो जोंनि जायगायाव दाबो खासिजोंनो मानसिफोरखौ जोङो हानानै ओ बे नसिम लांनायखौ नुनो मोनो जोङो गोबाङैनो औ दासिमबो जोंनि साखाथि फाखा थियाव जोङो नुनो मोनो बिदिनो ट्रेक्टरजोंबो दानिया दुब्लि फोथारफोरावनो एवनायखौ ना नाथाय जोंनि जायगायाव दाब बो जोंनियाव गोबाङैनो बै खासिजोंनो हानायखौ नुनो मोनो। औ नोंथां बे बिदिनो नआव ला ना थांनानै बेखौ जोङो मोसौजोंनो अबा ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायखौ नुनो मोनो आरो बै मारा होखांनायनि उनाव जि जोंनिया माइ मोनगोन बे माइखौ जोङो दुलि एबा जोङो बै बस्थाफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो खायफाया जोंनिया बेखौ रांखावरि गोनांथि जाबा ओ बै जोङो बाजारफोरावबो फाननो लांनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोंनियाव माइ आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। दे नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय ओ बिदिब्ला लाखिथनोसै नोंथां।
औ
औ दे गोजोन्थों नोंथां।
औ